हेल'।
औ खोनाबाय?
औ खोनाबाय।
उम।
औ।
रायलायसै उम। है दसे फोरोंदोंमोन नोंनाव आं मोनसे खोथा सोंनो दे?
औ औ।
नोंसोरथ' ओ हौवा जाहैबाय ओमफ्रायो हालेफेरबायना हालेफेराखै?
आं माबाजों हालौफेरनाय जायाखै ट्रेक्टरजों हालौबाय खिन्थु ना-नांगोलजों माबा मोसौजों हालेवफेरनाय जायाखै आरो।
मा मा आबाद मावफेरखो?
जोंनिया बांसिन माबा माइ ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय माइखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो ओमफ्राय मैगं थाइगं जानो थाखाय माबा जेनेबा फाथोफोर ओमफ्राय मैथा बिदिनो जानायनि दैज्लां बोथोराव जेनेबा खुमब्रा ओमफ्राय माबा मा होनो जोगोनार थाइबें बिदि मावनानै जायो आरो। सबाय बिमा
मोसौजों हालौफेरनाय जायाखै खिन्थु ट्रेक्टरजों हालेवबाय ट्रेक्टर माबाजों पावार टिलारफोरजों।
ओं बांद्रायथ' खस्थ' जायादां? उम
बांद्राय खस्थ' जाया खिन्थु नों थाबाय थाबायफाबाय थानांगौना नोङो। ट्रेक्टरजों फिसाजोंबा पावार टिलारजोंबा एसे खस्थ'बो जायो आरो। जोंना न'आवनो दंखायोना माबाया ट्रेक्टर फिसा माइ गायो औ ट्रेक्टर फिसा दं नालाय बेजों हालेवनाय मायो आरो।
जागायो
बांद्राय बुरजा गैया जोंनिया एसे बांद्राय बुरजा गाया ओहो
एसे जानो आन्था जानो आन्था बिदिनो पास सय सात बिगासो गायो आरो औ। बेसे बुरजा गायोथाय मिथिया। औ दा फोहांबायानो औ अ बयबो आबाद मावनानै जाग्रानालाय ओंखायनो बुरजा बुरजा गायो दां नोंसोरनिथिंजाय?
ओरैनो मा मा माइ गायो नोंसिनिथिं?
जोंनिथिं रन्जित आं बांद्राय नामखौ मोनथिजोबनाय जाया आरो रनजितखौ बांसिन गायनाय जायोना जोंनिथिं माइब्रा, जोसा जोसाबो गायो ओमफ्राय माइब्रा।
नोंसिनि औ नोंसिनियावलाय मा औ नोंसिनियावलाय मा मा गायो?
बिदिनो माइब्रा जोसा
रोङा ओहो रोंफेरनाय जाया उमहु नों मिथिगौ बोरै बोरै खालामो? खोथिया फिफाजों थांफानानै एखमबा एखमबा माबा हैयो। खोनायाखै मोजाङै।
थांफाना सारफायोना?
औ खोथियाखौ ओहो थांनायाव माबायोब्रा हालेवफानानै होयो हालौवफाखानानै होखांनायनि उनावहाय दै जमा थायोबाथाय बेखौ माबायाव सोमनानै दोनखानाय थायो नालाय माइ माबाखौ माइखौ सोमनानै दोनखायो नालाय गाजा बेरहोनाय एसे ओमफ्राय बेखौ खुना लानानै थांबाय खुहैबाय आरो।
ओरैनो सानबेसे हरबसे सोमो बेखौ हरसे ना हरनैसो?
माइ आंबो मिथियालै बेखौ मिथिया माने साननैसो सोमोदां साननै
ओम जिखुनु गाजा बेरनांगौ आरोना?
औ औ ओमफ्राय लानानै थांबाय।
उम
नों मिथिफेरा नोंसोरनाव नुफेराखै नोंङो?
जों बे टाइमाव माइ फोनायाव बांद्राय माने थाल लाफ्लाङा माला माइ खोथिया फोबाल' थांनाय जायो नायहैनाय जायो। मालाबा दै सारना होनांगौबा दै सारना होयो आरो जोंबो।
औ औ औ।
उम
दाथ' गायनाय बोथोरा फैबायानो ने?
खोनायाखै खोनायाखै मोजाङै।
मेसेङाव मा आबाद मावो होनदों?
ए जोंनियाव मेसें औ खोनाबाय
उ
मेसेङावथ' बांद्राय जोंनिया आबादखौनो मावनाय जायालै। ओरैनो थाजोबो दुब्लिया
बेलेगफोरना ओरैनो दोनाना जुखाम सबाय
औ मा बेलेगफोरना औ बेलेगफोरनाथ' दोङो औ। जोंनियाव बिदि नुनाय नङा जोंना बे एसे गामि सो जाहैबाय नालाय रावबो मावाबो बिदि बांद्राय मावनाया आरो। खालि दैलांनियावल' जोंनिया माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो।
रौथा अदालगुरियाव बिराद थरमुस गायनाय नुयो जुखाम
औ औ जोंनियावबो जेनेबा जोंनि जायगा इयावबो थरमुसखौ गायनाय नुयो खिन्थु जोंनि नङा जोंनि गामिफ्राव नों गामियाव होनानै सो सोंबाय नालाय गामियाव बांद्राय मावनाय जाया आरो।
उम उम।
औ
खोनायाखै मोजाङै
औ बायनानैथ' मोनजायो औ बायनानैल' जानाय जाबाय आरो।
उम
खोनायाखै बारियाव
हेलौ
औ औ खोनाबाय। मारै होनदों?
ए जोंनियाव बारियाव औ लिसु औ खोनाबाय लिसु गय खान्थाल थाइजौ दं आरो दाथ' थाइजौआ एसे गिदिर गिदिर जाबाय आरो ने। दंनाया दङ किन्तु बांद्राय बुरजा नङा एसे जानो आन्था दंजोबो आरो एसे एसे।
ओं
औ लिसुआबो थायदों एबानो देग्लाय थायदों एसे।
उम
नोंसिनि आलाय मा मा
गइबोथ' दङ गइ फाथैबोथ' दङ?
गइबो दङ फाथैबो दङ औ।
उम जोंहानावबो दं इदिनो खान्थाल खान्थाला गैला। दानफानाय जाय
जोंनाबो खान्थालआल' गैया थाइजौ बिदिनो गइ बिदिबाथ' दंजोबोआनो। लिसुआबो दङो लिसुआबो
लिसुआ बे नार्सारिनिया बांसद्राय फिथाइ थायोना?
औ बे बि जोंनियाबो ओ जोंनिया खोलोम होनाय खोलोम होनायखौ मोनथि
अ ओ इसे मिथियो माने बे दालाइ बिनि दालायखौहाय
औ दालायखौहाय रोदा सुनानै माबा खालामनानै दोनहैयो नालाय गोजौआव बिखौ दानखानानै गायफैनाय
बे रोदा सुनो थाखाय गोबोरखौ खायोना गोबोर
औ गोबोरखि औ गोबोरखिजों हाजोंखौ एसे एसे खाहैयो आरो गोजौआव जेनेबा बबे दालाय नांगौ बे दालायाव एसे सैबायना बे बिगुरखौ बिगुरखौ सैनानै दाना ना माबाजों गोबोरखिजों हाजोंखौ लगायनानै बेयाव खाना दोनबाय आरो ओमफाय बे एसे गोबावनि उनाव ब्यावहाय रोदा सुफैगोन आरो बे रोदा सुफैबाथाय ससेखौ हास'दो हास'ना बेखौ दाना गायहैदो गायोबानो था
उम बे फिफां बोरायनायथ' जानाय नङादां ना जायो?
बे फिफां बोरायथारनि बांद्राय बोरायथारनिया बांदाय जाया दां इसे ओम मोजां
बुना थायो आरो ना?
दा एसे औद इबा इबासो फास थाइम थायग्रोदो नालाय
बांद्राय गेदिर नंखायामोन इसे।
उम माने ए गोजौथार जानानै थायदों ना गाहायावानो थायदों बि खल'म होनाया?
एसे गाहायावनो एसे गाहायावनो थायदों बांद्राय गोजौथार जाद्रायाखै।
उम बे फुलि गायनायासो बिराद उम थाब थायाना?
ओ फुलि गायनायाबो जेनेबा नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय आरो अबा थायो ओमफाय खिन्थु नों जेनेबा बेगरनिफ्राय रज'नाय थाफिनो ना। बिसोरसो बांद्राय थाया बिसोरो बेगरनिफ्राय रज'ना थायनाया थायो किन्तु गोबाव लायो बिदिना समा एसे गोबावसिन लायो आरो
औ
सब बिफांफोरानो माने बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसोना
औ औ औ औ
गयासो बोसोर बेसेजों थायो थाय आं थाललाफ्लाङा।
आ आंबो मोनथिलायलाङालै गयखौ बोसि बोसोरनि गयखौ फिफांखौनो गायफेरबावाखै आं बोरै बोरै गायनांगौ सोरबा सोरबा जेनेबा फुं माबानिफ्रायनो उन्दै मा होनोमोनलाय गोरलैनिफ्रायनो जेनेबा सानदुं नांनाय जायगाथिं सोलायनो मोना होनलायलायना दंना सोरबा सोरबा। बिदि होनो आरो जेनेबा सेन्स खालाम सेन्स खालामबाथाय तारमाने सेन्स खालामनानै गायोबाथाय सान्दुंङा बेजों ना दस्राजों हो नांबाय नालाय फिफाङा एसे बोरैबा गारजि जानो नागिरो आरो देरोब्ला बिदिनो होनना खोनायोना खोनादों?
जोंनिथिं ओं मा गिदिं दिना हाखौ गोजोब नो गयजाबा खर' गिदिंनो खोनायो।
ए दे खोनाफेराखै आङो ओ दिनैसो
अ माने बे फिफां गायबाथाय गिदिंनानै एस सोरबा हाखौ दोसोबाथाय माने गयजानायाव फेयो होननाय खोनायो आरो। एखायनथ' जेरै साइद मोनसे गायदों बिथिंनो हाखौ दोसोनांगौ जायो आरो। बे ओरैनो फोथायनाय आरो फोरो अबबा गयफ्राथ' फेखायो नालाय।
औ
उम जाथारोबोथ' बुंनो हाया मालायबा मानि थाखाय जायो।
औ औ मोजां आरो गय बागानफोर थायोबाबो। एसेबाबो नों फाइनानसियेलि हेल्प मोनोना
उम माने गय बागान बिराद बुरजा थाबाथाय बोसोरावनो बिराद रग' रग' फैखायो बे बुस
ओ रग' रग' फैखायो नों माइनिफ्रायबो बांसिन मोनबावोसो बेखौ मोजाङै गोसो होनानै मावनोम हायोबा आरो। नों खिन्थु बोसोरनै बोसोरथाम नेथ'नां नेथ'नांगोन एसे खिन्थु नों बोसोरावनो माइ इ आबादखौ जेसेबां मावनानै फैसा मोनो बेनिफ्राय एसे डाबल मोननाय नुदों आ
उम उम मोजां जानांनार बागान थानांगौ
औ बागाना मोजों मोजां साखोन सिखोन लाखिनांगोन जेनेबा बा हाग्रा हुरा गासिबो एसे मोजां नायनांगोन नांगोन आरो।
थांगासिनो
औ औ दामनिफ्राय दाम जालांगासिनो। औ खिन्थु गयखौ जानाय जाबावासो आङो।
उम गय जाया आंबो खिन्थु हाथायफ्राव उम खान्दिसेयावनो थाइबा फाननायखौ नुयो आरो।
औ।
उम। दोनथ' जासिगोन होमबा ना।
औ दे दे।
औ दे।